हेलौ नों
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथांजों एसे जा जोंनि आबाद मावनाय बेनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आङो सावरायजागोनना नोंथां औ नोंथाङा एसे बे आबाद मावनायनि जा खान्थि बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
हागोन बबे बबे मोनसेखौ बबे मोनसेनि आबादनि बागै सावरायगोन नोंथाङा आबादारि थ' बायदि बायदि दंना
नोंथां बेयो एसे माइ आबादनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
माइ आबादखौथ' दा जोङो जेरै माइग्लि माइग्लि सोमनानैहाय माइग्लि लाखिनानै
औ
बे माइग्लिखौ साननै सोमबाय बा सानथाम सोमबाय सानथाम सानथामसो सोमखांनानैहाय बेखौ सोमखांना बस्थानिफ्राय बोखांबाय बोखांनानै बा माबा मोनसे थपथाफोराव ब बाहायना दोननाय जायो बेनि दैखौ फसरनो थाखाय माने रेजें जानो थाखाय दैखौ माने ग'जोबो ओमफ्रा ओमफ्राय बेखौहाय दैखौ होजोबनानै
औ
मा होनो बेखौ हायावहाय लामनाय बायदि खालामनानैथ' बेसे लामना दोननानै हाय ओमफ्राय फाय बिलाइफोरजोंखोबो
औ
थास' बिलाइ थास' बिलाइ बै बुख्ला गिदिरा बेजों खोबो ओ खोबनानैहाय बेनिफ्राय बिदिनो साननै सानथामसो दोनबाय
औ
ओमफ्राय दुब्लि बारि फोथार बारियाव हालेवनो होबाय हालेव थांनानै हाय बेनिफ्राय हालेवखांबाय मोजाङै सैनै सैथामसो एवनो होबाय मोजाङै एवग्लु एवग्लुं होजोबना मोन फ्रुलायनाय
औ
मोनफ्र्लुानै हाखौ एसे स्लिम स्लिम खालामबाय स्लिम खालामनानैहाय ओमफ्राय फोबाय फोनाय जायो ओमफ्राय बि बिदिनो गोबाव थानानैहाय खोथिया जौबाथाय खोथिया जौनायनिबो हासारबो लाबाय जायो ओमफ्राय जौबाथाय उनावहाय फु दुब्लि फोथारबारिखौ एवनानैहाय गायनाय जायो
औ
ओमफ्राय माखासे आरो दंबावो बिदिनो ओ मा होनो मोसौ बोरमाफोर फैनो हागौ होननानै सोरबा सोरबि बिदिनो बेरा दुंथेनाय जायो
औ
ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो नामा सोंबावनो हागोन
औ नोंथाङा जा बुंलांबाय बेफोर गासैबो सैथो आरो ओ नोंथाङा आरो जा ओ मैगं आबाद मावनायनि बागैससे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन मैगं आबाद जेरै दा जोङो बेबो बिदिनो जाहैगोन ओ दुब्लिबारि बेयाव एवख्रुबबाय बा एवख्रुबनानै मोजाङै हाग्राफोरखौ बासिबाय बासिनानै गारबाय बा बेरा दुंना लाखाबाय बेरा दुंना लानो नानैहाय ओमफ्राय बिदिनो जेरै आलु जेरै आलु खेथि खालामोन जेरै आलुखौ फेंखा गाजा अरनाय
औ
बेखौ बेयाव आलि सिद्दा बानायनानै बेखौ फबनानै जेरैहाय बिदिनो फबबाय फबनानै बेयाव लासैनो बिनि खिलिबोगोन फुलि खिलिबोगोन बिनि खिलिबोनायावहाय बेनिफ्राय बिदिनो देरनायनि मुलि सारो
औ
औ बिदिनो बांद्राय बांद्राय गोरानद्रायबा एसे दै होनाय जायो
औ
बिदिनो ओमफ्राय बिसे खिलिहांबा आरो औ बे आलुखौ फबखांनानैहाय जिगाब फबनाय जायो जिगाब फबनानैहाय आमफाय बिदिनो खिलियांबा मुलि सारनाय जायो देरनायनि थाखाय
औ
बिखि बेखिनिखौ आङो नोंथांनिसिम आलु खेथिनि बागै फोरमायना बा आलु आबाद मावनायनि बा मैगं मावनायनि बेखिनिखौ आङो नोंथांनो फोरमायबाय आरो माबा माबाफोर सोंबावनो दोङोबा
औ नोंथाङा जा बुंबाय गासैबो सैथो ओ नोंथां नोंथाङा आंनियाव मायबाफोर सोंगोन नामा खोनादोंना नोंथाङा हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना हेलौ नोंथां हेलौ